खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा माबाफोर मावदों नामा
आंथ' दायो जेबो मावथ'वाखैमोन नोंथां।
औ नोंथां बिदिबा आंजों दसे सम राय्लायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ आङो मोनसे टपिकनि बागै रायलायनो सानदोंमोन जोंना बे टपिकआनो जाहैबाय बर'फोरा मैगं थाइगंफोरखौ माबायदि गोबाव समहालागै थुब्रायनानै जायोब थिनानै जानाय बेनि सायाव जोङो रायज्लायनो सानदोंमोन आरोखि
औ
दा जोङो औ बेखायनो दायो जोङो ओ बर'फोरनि बर'फोरनि मैगं थाइगं थगायनानै जानाय बा थिनानै जानाय बेनि बागै सावरायनो सानो नालाय आङो नोंथांनाव बेनि बागै एसे सोंग्रोनानै लानो सानदोंमोन आरो नोंथाङा मा फोरमायनो हायो।
औ
एसे फोरमायलांगोन नामा नोंथाङा औ एसे बर'फोरनि जानाय लोंनाय बा थुग्रायनायनि सायाव बा थिनानै दोननायनि सायाव एसे फोरमायलांग्रोनो हागोनबा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां बिदिब्ला आङो फोरमायलांनोसै नोंथां
औ
ओ जोंहाथ' बर'फोरनि थबरायनानै बा थिनानै जानो होननानै बुङोब्ला बर'फोराहाय मैगं थाइगंफोरखौ थिनानै जानाय हुदाया गोदो गोदायनिफ्रायनो माने दासिमहालागैसिमबो सोलिगासिनो दङ' नंगौना नोंथां बेखौथ' जोङो न'फोरावनो गामिफोरावनो माने गोबां नुनो मोनबोखादों नंगौना नोंथां
औ नोंथां
बेबायदिनो जोंहा गोबां रोखोमनि मैगंफोरखौ ओ‌थुब्रायना जानायखौ नुनो मोननाय जायो बेफोरखौ आं नोंथांनो एसे फोरमायलांनो सानदों जेरै जोङो नुनो मोनो फाथोखौ फाथोखौहाय बर'फोरा दैज्लां समाव फैयो फोनानैहाय मा खालामो बिसोरो जेब्ला बियो एसे गोजौ जौवो बेखौ बिसोरो गोथाङैनो जायो बिजौफोरखौ नंगौना नांथां बेफोरबायदिनो बिसोरो बिजौखौ जानायनि अनगायैबो मा ओ फाथोफोरखौ फैयोब्ला बर'फोरा माने एसेल' फोआ बुरजा फोखायो जायखौ बि बिसोरो माने ओ बै समावहाय ओ गोरलैखौ जानो आन्था माने जाखांनायनि उनावबो आग्लायहैनानै माने नारजि खालामनो थाखायबो गोबां फोनानै लाखानायखौ जों माने नुनो मोननाय जायो नंगौना नोंथां
औ नोंथां आरो आङो नोंथांनाव मोनसे गेजेरावनो सोंनो सानदों आरोखि ओ फाथोखौ जोङो ओ फाथोनिफ्राय आरो मा मा जोङो ओसहायबा मा मा मोनबावो जोङो फाथोनिफ्राय बा मायाव मायाव आफा फाथोआ बाहायजाबावो बिनि बागै आं नोंथांनाव सोंबावनो सानदों आरोखि
औ सोंनो हागोन नोंथां
औ
ओ नोंथाङा सोंदों जे फाथोखौ जोङोथ' औ गोरलै समावहायनो जेब्ला एसे जौ अब्लानो जोङो बिनि बिजौफोरखौहाय जायो बेखौ खारैजों बांसिन जानायखौ नुनो मोनो आरो रुनानैबो जानाय जायो आरो बेबायदिनो बेखौ मा मा खामानियाव बाहायो होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ फाथोनि बिलाइखौल' जेब्ला फाथोआ रायो बेखौहाय नार्जि बानायखायो बेबायदिनो जोङो जेब्ला फाथोआहाय रानानै फाथोखौ दानो बे फाथोनिफ्राय जोंहा मा दिरुनो ओ दिरुं दिरुनो बे जेखौ फाथोनि बेेखौ मा खालामो ओ दिरुं बा नायनायखौ नुनो मोननाय जायो बे दिरुं बानायनायनि जि औ बे फाथो बानायनायनि माबायदि बानायो फाथो फाथोनि दिरुंखौ माबायदि बानायो फाथोनि दंफांनिफ्राय बेबो माने मख'जाथाव मोनसे द मा होनो आयदा होननानै म गनानैनोनायाव दोरोंआरिया हाबनानै दं आरोना बर'फोरनियावहाय नोंथाङा बेनि सायाव खोन्थानो हागोन नामा जे फाथोखौहाय फाथो दंफांखौहाय माबायदि दियै फाथो दंफांनिफ्राय बे फाथोनि बे जेखौ दिरुंखौ माबायदि बर'नो बेखौ खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां फाथोनि दिरुं होननानै बुङोबा जोङो सिगां बे फाथोखौ जोङो फेदेरग्रोनानै जेब्ला फाथोखौहाय रायो फाथोआ फाथो बिफाङा अबे लाबाथाय बिफाङा गिद गिद गोजौ गोजौ जायो नालाय बेखौ जाखांनानै थ' बिलाइखौहाय जोङो दा नोंथाङा दहाय बुंलांनाय बायदि नारजिनि थाखाय जोङो थिनानै दोनो थिनानै दोननो थाखाय जेब्ला जोङो बे नारजिं थाखाय बिलाइखौहाय खाजोबना लानानैहाय जेब्ला बे बिफाङा बिलाइखौ खाजोबनानै बिफाङा लान्थ' जाबाथायहाय बे बिफांखौहाय बेबायदिनो जमा खाजाबनानैहा मुथा मुथा खानानैहााय दैयाव सोमनानै लाग्रोयो आरोखि बेखौ बेसे गोबाव सोमो आं बेखौथ' बारा मोजां मिथिला नाथाय गोबाव समनि थाखाय बेखौ सोमहाबना दोनो आरोखि दोननानैहा बे माबाखौहाय जेब्ला बिफाङा सेवोना अब्लाहाय बिगुरा बिनि बिगुरा थाल्ला थाल्ला गायो आरोखि गाबाथायहाय बे बिफांखौहाय खानानै दिै सोमनानै दोननाय दैनिफ्राय बोखांना लाबोनानैहा बेखौ बिगुरखौ बोखायो आरोखि बे बिफांनि फाथो बिफांनि बिगुरखौ बोखानानै स्र'नो थाल्ला थालला गाबोबाथाय बोखानानैखै बेखौ दोनो आरोखि दोननानैहा आरामनो सानदुंङआव बिनि बिगुरखौ आरो खबावनांगौ जायो आरोखि ना बेखौहाय डाइरेक्ट बोखानानैब जाया बोखानानैहाय बिनि बिगुरा एसे एसे आथार माबा लाथार लाथार बोरै मिथिला आं बेखौ खोन्थानो रोंला सिथाबनानै थायो आरोोना बेखौ बोखानानै बेखौ खगनानै लायो सखनानै हाय बे साफा जाबाथाय हा बेजे बेजे जाबाथायहा बेखौहाय आरामनो माने फोराननानै दोनो आरोखि दोननानैहााय बेखौहाय ओ जेब्ला बे फाथो खनानै दिना खा फोराननायाहाय रानबाथाय आरामनो बेखौहाय मुथा मुथा बेफोर खानानै बेखौबो जोङो थिनानैबो दोननो हायो बा खायफा मानसिफ्रा गोबां बेबायदिनो फाथोनि दिरुं बानायनानैहा फागा बानायनानै बेखौ फाननायबो नुयो आरोखि ओमफफ्राय फानाबाबो बेखौ सोरबा सोरबा गावसिोरनि न'आव नांगौसि गोनांथि जायो होननानैहा माने जेरै बेफोरबायाददि फोराननानै दोनदोंना बेखौहाय मुथा मुथा खानानैहााय दोनो आरोखि जेब्ला नांगौ जायो अब्लाहाय बेनिफ्राय बे बेजेखौहा दिरुननानै सानानैहा बेखौ माने फागा बानायो आरोखि दिरुं बेखौ जोङो मा होनो मोसौफोरनि गोदोनायावबो फागा जे गलिफोराव खानायाव नुयोबा बेलेग बिदिनो खानाय नुयो आरोखि जेरावबो बाहायजायो बेयो आराम गुरै मोजां जायो आरोखि
ओम बिदिब्ला नोंथां जोंनाथ' आयदाया जाहैबाय थिनानै जानाय नालाय जों अब्ला गुबै आयदायाव फैफिननोसै जोंना थिनानै जानायाहाय फाथोखौल' जों जानायखौ नुनो मोननाय जायो। जोंहा मुला मुलाखौबो जों मा खालामो बर बर'फोराहाय मेसें बोथोराव मु मुलाखौहाय फोनानै मुलानि बिजौखौबो जायो आरो मुलानि बेदरखौबो जायो मुलानि बिजौखौ जानायनि अनगायैबो मा खालामो मुलानि बेदरखौबो जायो आरो बेदर खौ जानायनि अनगाै मा खालामो माने बर'फोराहाय बेखौ माने थिनानै जायो मा खालामनानै गुन्द्रु खालामनानै बे गुन्द्रुखौहाय माबायदि बर'फोरा मुला गुन्द्रु हाय बर'फ्रा माबायदि खालामो माबायदि खालामोब्ला मुला गुन्द्रु जायो नोंथाङा एसे फोरमायहरनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन मुला गुन्द्रुक होननानै बुङोबा जोंना बेबो मोनसे फोराननानैहाय मुलाखौ जेब्ला बेयो माने जेब्लाहाय मुलाखौ जानानै जानानै जेब्ला मुलाया रालाङो बा जाख'नो ह हाला बेखौहाय माने बोराय जालांबाथाय सोरा जालांबाथाय बे मुलाखौहाय जोङो गारनो गारनायनि अनगायै आरो ना बेखौहाय गारालासिनो हा आद्रि खालामालासिनोहा बेखौहाय आरामनो गोबा गोबा हानानैहाय बेखौ साफा सुना लाग्रोनांगौ आरो ना सुनानै लाखानानै आराम गोबा गोबा हानानै बेखौ माने फोराननानै लानाय जायो आरो ना गोबाव सम बिदिनो सानदुं गोसायावहा फोरानबाथाय साननै सानथामावनो जाहोयो बा सानदुङा एसे रुइबाथाय माने हप्तासे गाहाम लायो आरोखि बिदिनो बेखौहाय फोराननानै बारा एसे खामानि गैया जिखुनु बेखौ फोराननानै जेब्ला मोजाङै रानथारो अब्ला बेखौ बेखौहाय जोङो मोनसे बयामबा मोनसे बासनफोराव बेफोरबायदिनो जोङो थिनानै दोनो आरोखि बेखौहाय जोङो गोबाव समहालागै बियो जाबाय जाजाबाय थासिगोन आरोहाय बेबायदि
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां
औ बेनि अनगायैबो जोंहा थिनानै जानाय हबथाय गोबां गोबां मैगं थाइगं दं आरोखि ना बेनि अनगायैबो जोङो नाफाम मोनो बर'फोरा जेखि नाफाम होनबाथाय बयबो फसन जाखायो बयनिबो बयबो माने मोजां मोनो आरोखि बे नाफामनि बागै नोंथाङा एसे बुंलांनो हागोन नामा फोरमायलांनो हागोन नामा नाफामखौ जि जोङो मोनजायो बेखौ माबायदि बानायो औ
औ हागोन अब्ला आङो नाफामनि सोमोन्दै एसे बुंलांसै जोंहाथ' ना फाहामनायनि बुंनायनि सिगां जों ना गोराननि बाथ्राखौ लाबोग्रोनांगोन जे ना बेखौहाय बर'फोरा हमना लाबोनानै बिलोनिफ्राय फुख्रिनिफ्राय बबेबा दंग' दंलानिफ्राय लाबोनानै हम मा खालामो बिसोरो गोथाङैबो जेनेबा हमनानै ला ओंख्रि संजानाय जायो गोथां समावबो आरो बेखौहाय मा खालामो बिसोरो गोथां समाव बेखौ फि फिसि दैयाव एसे जेनेबा जानो गोनांखौ सायनानै संना जाखांनायनि उनावबो बिसोर मा बेखौहाय दो दोफोराव नङाबा बाल्थिं फिसाफोरावहाय दै दैयाव फिसि फिसिबो माने थिनानै जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेबायदिनो बेखौ मा खालामो बिसोरो नाफोरखौहाय। मा सायना लानानै फोराननानै मा खालामो ना गोरान बानायनानै लायो आरो बे ना गोराना बुरजा जायोब्ला बेखौ बिसोर माखासे खालामबावो नाफाम बानायनानै खिनानै जायो नाफाम बानायनायनि होननानै बुङोब्ला जोंहा बिदिब्ला नोंथां समाबो बांद्राय जाबाय नामा
औ दे बिदिबा
औ दे दोनथ'नोसै